औ खोनानो नथां दा नोंथां जेन'बा जोंना जों दा मानि सायाव सावरायनो ओरैनो?
ओरैनो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै नामा मैगं थाइगंफोरनि सायाव।
अ अब्ला नोंथाङा माबाफोर मैगं गायनो मोजां मोनोब्ला फोरमायदो होमबा नोंथां।
औ आङो नोंथांनो जे जोगोनार गायनाय बेनि बागै आङो सुंद'यै फोरमायलांसै अब्ला नोंथां जे जोंहा जोगोनार बेखौ जोङो सरासनस्रा हायावनो गायनानै जोङो मोननो हायो आरो जोगोनाराबो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ बेफोरखौ जोङो सरासनस्रा हायावंनो गायनानै मोननो हायो बेनिफ्राय नोंथाङा बुरजा गायोब्लाथाय एसे एसे मोजाङै आबादखौ मावनो नांगोन आरो जोथोन लानो नांगोन आरो जों गिबियाव जोगोनारखौ बुरजाायै आबाद मावोब्ला गिबियाव नोंथाङा जि जायगायाव गायगोन बेखौ नोंथाङा ट्रेक्टरफोरजों मोजाङै एवनानै लानो नांगोन आरो हाखौ हाखौ एवनानै लानायनि उनाव नोंथाङा बे हायाव मोजाङै हासार माखासे सारनो नांगोन इउरिया पटास एम'पि बायदि बायदि ज' हासार खेबसेनो लगायनानै सारनो नांगोन आरो जाहाथे बिफांफ्रा मोजाङै हास मोननो हायो बिदि सारखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बैयाव मोथावरि बानायनांगोन आरो जाहाथे दै लोमबाबो बै बिफाङा थैनानै थाङि बायदि नोंथाङा आलि खोनो नांगोन गोजौ गोजौ बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा आलि खोखाङनो अब्ला बै आलियाव नोंथाङा बेगरखौ मोजाङै थुयै थुयै होदो आरो नोंथां दा जेब्ला नोंथाङा बेगर थुयै थुयै होयो अब्ला बेयाव दै होनो नांगोन आरो एसे एसे जि गायनाय जायगायाव स्रो स्रो दै सारै सारै होनो नांगोन जाहाथे बेगरा दै मोननानै बुगायो बेनि थाखाय नोंथाङा बेयाव दै सारै सारै होनोनांगोन आरो ओ बिदिनो जिबा सानसोनि उनाव नैजि सानसोनि उनाव बियो मोजाङै खिलिबोगोन आरो जेब्ला बियो खिलिबोयो अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै जोथोन लानो नांगोन। जाहाथे दाउ अमा बा मोसौ मै बोरमा बेफोरो जि नोंनि आबाद बेखौ सिलिंखार खालाम बायदि बेयाव नोंथाङा मोजाङै बेरा होनो नांगोन आरो बेनिफ्राय बेरा हो खांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजां जोथोन लादो जेब्ला बियो मोजाङै मानलानो हमो अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै नायनानै होदो बिलाइ बोराय फोरखौ खायै खायै होदो दा बेनिफ्राय जेब्ला बेयो एसे गोलावै माला लाङो अब्ला नोंथाङा बिनि बिजौखौ खानानै जानो हागोन बा फाननो हागोन आरो मानोना जोंहा बिजौखौ खायोब्लासो उम दानाय बारायो आरो आरो दानाय बारायब्लासो नोङो फिथाइखौ गोबां बिबांनि मोनगोन आरो मानोना जोंहा दानाय बारायब्ला गोबां दानायावनो फिथाइ थायगोन। बेखायनो आरो आरो बे बिजौखौ खानानै होआब्ला बियो मोनसे फारसे लामाजोंल' थं थं थांबाय थागोन आरो जेराव जोङो फिथाइखौ खम मोननो हागोन मानोना फिथाइआ मोनसे दानायावल' थायगोन नालाय ओमफ्राय फिथाइया बेयाव देरबांनोबो हाया आरो बेखायनो जोङो बिनि बिजौखौ खेबस'नानै जान जानो हायो आरो बेखौ जोङो फाननोबो हायो आरो जोङो गोबां मानसिफ्रानो दिनैनि दिनाव ओ जोगोनार बिजौखौ जोङो बाजारफ्राव फाननायखौ नुनो मोनो जोंबो बिदिनो बिजौफोरखौ खायै खायै ओ ओ खानानै जोङो बाजारफोराव फाननो हायो आरो नोंथां बेजोंबो जोङो रां आरजिनो हायो। जोंहाथ' जि बर' आइजोफोर बिसोरो गोबाङानो जोगोनार बिजौ फाननाय खौ जों बाजारफ्राव नुलाबायो बे न'आव मानलाानायफोरखौ खानानै लाबोयो आरो बिदिनो जोंबो जि नोंनि आबादनि जि जोगोनार बिजौ बेखौ खानानै फाननो हायो आरो जोंहा म मुथा मोनसेयाव जि रां बायदि नैजि रां बिदि फाननो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो जोगोनारनिफ्राय बिजौबो फाननो हायो आरो जेब्ला बियो नोंथाङा जे बिजौ खाखांनायनि उनाव बियो दानाय बारायनानै जेब्ला बिबार बारो बा फिथाइ लानो हमो अब्ला नोंथाङा बेयाव स्प्रे मारि नांगोन आरो जे बेयाव थाम्फै बा एम्फौ सुनो हायि बायदि नोंथाङा बेयाव स्प्रे मारिनानै होनांगोन। अ अब्लासो नोंनि फिथाइया मोजां जागोन नङाबा एम्फौ सुयोब्ला बै फिथाइया सेवनानै थांजोबगोन आरो नोंथां बिदिनो जेब्ला बियो बिबार सुयो बिबार लायो फिथाइ गोरलै गोरलै थायो अब्ला नोंथाङा मुलि सारदो मुलि सारनायनि उनाव बेखौ मोजाङै जोथोन लाबाय थादो आरो बेनिफ्राय बियो ओरैनो ओम जोगोनारा थाम दान बा ब्रै दान बिदिजों थायो आरो नोंथां ओ बिदिनो नोंथाङा बे समखौ नेनांगोन आरो। बेनिफ्राय जेब्ला फिथाइया थायो फिथाइ थायनानै जेब्ला बियो रायो अब्ला नोंथाङा राफुनाय टायेमावबो फाननो हागोन आरो बेखौ नोंथाङा गोमोनथार फोमोननानैबो फाननो हागोन आरो जोंहा जोगोनार खौ जेसेबांनो गोबाव दोननो हायो एसेबांनो गोदै जायो होननानै जोङो खोनायो आरो। मानोना जोगोनारा सेवनानै थाङा आरो बेखौ जोङो गोबाव समसिम थिनानै दोननो हायो आरो। गोदोनि दिनावथ' बोसोरसे बोसोरनै गाहाम जोङो दोननानै जानाय खौ नुनो मोनोमोन जे जोंनि आबाद फोथाराव नांगोल जांख्राफोर जायोब्ला बेफोरखौ जोङो एवनानै लांनाय नुनो मोनोमोन आरो। बिदिनो जोङो बेफोरखौ जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो ज जोगोनारखौ जेब्ला नों नोंथाङा खागोन बेखौ नोंथाङा गोजान गोजान जायगाफ्राव साप्लाइ खालामहरनो हागोन आरो सोरहाबाफोर नोंथां नो ओ अर्डारफोर होफैयोब्ला हाबा सारादु बायदि उम मिथिं दावथिंफोराव अर्डार होफैयोब्ला नोंथाङा बुरजा बिबांनि हरनो हागोन आरो। जोङो बिदिनो ओ रां आरजिनो हायो आरो जोगोनारनिफ्रायबो। जे बिजौ फाननानैबो रां मोनो फिथाइ फाननानैबो रां मोनो आरो नोंथां जोगोनारनिफ्राय। बिदिनो जोङो गोबां ओ मैगं थाइगं मावनानै जोङो थायसे थाइनै रांखौ आरामै आरजिनो हायो आरो नोंथां ओरैनोथ' नोंथाङाबो मायबाफोर आबादफोर माव बाय दं नामा?
मावनायाथ' मावथ'वाखै नोंथां अब्लाबो आं नोंथांनो गोजां बोथोरनि मोनसे आबाद जेन'बा बेसर बेखौं नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां। दा जोंहा बेसर आबाद ओ बियो मोनसे जोबो मलाम्फा गोनां आबाद मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेसर आबादखौ जोङो गोरलैनिफ्रायनो फाननो हायो दा जोंहा गिबियाव मा खालामनांगौ, गौ आ जेनेबा जोंङो आजिखालिथ' हालेवनायाबो जोंना सोलायजोब गोदो मोसौजोंनो हालौवोमोन दाथ' जोंना ट्रेक्टर फैबाय गोबां रो नि नांगाल फैबाय ट्रेक्टरनि दा बिदिनो आरो जोंनो ओ बेसर गायनो थाखाय हाखौ मोजां दुफु दुफु गुुल खालामनांगौ आरोा जाहाथे ओ जोंना बे हाया मोजाङै मिस मिस आरामजों जायो। दा बेयाव जोङो गिबियाव ओम हाया गोराबा फोथारनि हाया गोराबा मा खालामनांगौ? नांगोलनि मोनसे ओ ब्लेड ब्लेड नांगाल दङ, बे ट्रेक्टरजों बेखौ बेजों जोङो हाखौ दांग्लिग्रोनांगौ। ओ बिनि उनाव जोङो बेयाव ओ खनसे ओ हाग्राफोरखौ बोस्रांनो थाखाय हासिनि होनांगौ बेनि उनाव जोङो बेयाव माखासे हासारफोरखौ होनानै ओ बिदिनो जोंहा गोबोरखि हासार आरो माखासे इउ रिया बाय मुफि बिदिनो मेर्ला हासार दङ। बेफोरखौ होनानै जोङो ओ रथारजों खनसे एवग्लिनांगौ आरो। इवग्लिबा मा जायो ओ जोंना हासारजों हाजों मोजाङै ओ गोरोबो। दा बिदिनो ओ बिनि उनाव मा खालामनांगौ जों हाखौ साननैसो बा सानसेसो दोन आरो सान्दुंङाव जाहाथे बियो हासारा जों नैबे हाजों मोजाङै गोरोबो। बिनि उनाव ओम बिदिनो जोंहा बेसरफोरखौथ' जों ओ बे आखाइजोंनो फ्रि फ्रि फैयो जों बेखौ मिथिखागौ। फोनानै आराम दोनदो आरो। दा जोंनि उनाव मा खालामनांगौ जोङो बेखौ मोसौ मैसो मानिफ्राय जोङो बासायनो थाखाय जों बेयाव मुसारि बा बिदिनो बेरा बा बारि दुमनांगौ आरो। नङाबा जोंहा ओ जोङो मैगंखौनो मोननाय नङा। दा बिनि उनाव मा खालामायो बिनि उनाव जोङो ओ जेब्ला माबाया फ्रि माबा मा होनो जेब्ला ओ मैगङा रज'गोन अब्ला जों बेखौ गोरलैयाव माखासे फुख्ल'नानैबो जोङो मैद्रु जानो थाखाय फाननो हायो आरो। दा जों बेयावबो जोंहा जोंनि हालेवनायनि खरसाया फैसिनखायो। दा बिनि उनाव मा ओम जोङो आराम बेसरखौ दोनदो आरो माखासे स्प्रे सारनांगौबा सारजायो जेन'बा एसे आ मोजां बांसिन मोजां जाहोनो थाखाय आबादखौ माखासे स्प्रेफोर दङ जोंहा जायनि गेजेरजों जोंहा मैगंफ्रा खामथा खामथा जायो। जों बे सुफोरखौ सारनो हायो दा बेनि उनाव मा खालामनांगौ दोनदो जेन'बा ओ बेसरा जेब्ला मोजां देरगोन मोजां देरगोन अब्ला जों बेखौ ओ मोजाङै रोखोमै जोथोन लानांगौ मोसौ बोरमाफोरखौ जों हाफनो नाङा बेयाव ओ बिनि उनाव जोंहा मा खालामो जेब्ला बिबार - फाखांनानै फिथाइ थायगोन अब्ला जोङो बेखौ नेदो माला मोनो मोननाय समाव जोंहा बेखौ ओ फुनांगौ फुनानै जोङो बेखौो बेयावनो जेनेबा सानसेसो दोन्थ'दो दोनथ'नानै जोङो बेखौ मा मारानि थाखाय थाग थियारि खालामदों आरो गोदोनि दिनाव मोसौफोरजों होयोमोन आरो ट्रेक्टरजोंबो होयोमोन नाथाय आथिखालि मोनसे मेचन ओंखारबावबाय जों डाइरेक्ट ओ मुथा मुथा सोबानो जोंना बेगरा आलादा बे दानाया आलादा बिदि जाखायो आरो दा ओम बिदिनो जोङो मारा होनानै जोङो बेगरखौ मोनबाय बेगरखौ मोननानै जोङो एसे फोरानस्रोनांगौ आरो ओ आरो जों बेखौ बाजाराव जोङो मन हिसाबाव फानो बा जों बेखौ बांसिन मानो थाखाय बानायो होनबा थाव दिहुननो दा बे थाव दिहुननो जोबोर मोजां बेसरा जेरै बेसरनि थावा मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गोगो थाव दा जों बेखौ बाजाराव थाव बानायनो थाखायनो फानो दा बिदिनो फालांगगिरिफ्रा बेखौथ' बायनानै एसेबाबो एसे जोंनिफ्राय एसे रां खमाव बायनानै गावसोर एसेबाबो लाब जायो आरो मानो होनबा फालांगिनि खायदायानो बेनोखा अब्लाबो जोङो मोजां रां मोनो आरो ओम उम जेन'बा जोङो पनसास मनसोआव जोङो देर लाखसो फैसाखौ जों मोनो आरो दा जों फनसास मनथ' जों बुरजा गायोबा आरामसे फैखायो दा देर लाख फैसा नों मोननो हायो नोंनाव गारदो नोङो जेनेबा नोङो बिस हाजार त्रिस हाजारखौनो गारदो जेन'बा खरस थांनाय हब्लाबो नोंनाव एक लाखनि बारा राङा थाखायो आरो खालिबो नोंनो बेसर आबाद मावनो जे हानिनो गोनांथि बाट बाखि गावनो मोजाङै जालांजोबखायो उम दा बिदिनो नों एसे दुखु खस्थ'खौ लानांगोन नङाबा नों फैसा गारग्रोनांगोन नों मोनफ्रोमबो खामानिया बेनिखा रां गाराबा नों बहाथो रां मोनो जों बेखौ मिथिखागौ दा बेनि उनाव थालांनाय बे माबाखौ बेसरनि गुदा बे बेसननि गुदाखौबो जोंङो ओरैनो गारा जोंनि सुबुंफ्रा बेखौ मा बानायो खारदै बानायनो थाखाय जों बेखौ मा खालामो सावो आरो ज' सावनानै जों बेखौ मा खालामो ओ बे हाथ'फ्लाखौ जोङो गुसु जानो थाखाय दोनो जेब्ला बे हाथ'फ्लाया गुसु जागोन गुसु जानायनि उनाव जों बेखौ ओ गथा गथा मोनसे माबा बल बायदि बल अन फिसासिन आरो आखाइजों हमजानो हानाय जेन'बा क्रिकेट बलफोर बायदि समान समान जोङो बेखौ गथा गथा सिथमनो आरो सिथमनानै जों बेखौ फोराननांगौ सान दङ जेब्ला बे दुंगोन ओ माबागोन गोरा जागोन अब्ला जों बेखौ खारदै महराव मोनो आरो दा जों बे खारदैखौ ओ जोंनि उम बर'फ्रा गोबां माखासे दोरोङारि ओंख्रिंनायाव बाहायो। जेरै नारजि, अनला बिदिनो मेरला ओंख्रि दङ जों बिदि ओंख्रियाव बाहायो आरो दा बेनो ओ जोंनि गेजेराव गोबां माखासे आबाद दं। ओ जाय आबादफोरखौ जों मावोब्ला जोङो रां आरजिनायजों लोगोसे ओ जोङो जोंनि समाजाव मोनसे ओ खौरां होनो हायो जे साख्रि मावनायजोंल' जोङो जिउखौ खुंनो हाया जोङो माबा थायो जोङो माखासे आबाद मावनानैब्लाबो जोङो जोंनि जिउखौ खुंनो हायो जों बेखौ मोनसे ओ खौरां दैथायनो हायो आरो जोंनि समाजनि गेजेराव दा नोंथां ओ बेनो आं थाङाबो आंनो फोरमाय आं नोंथांनो फोरमायबाय जोंना समावबो जाबाय नोंथां अब्ला जों दोनथ'लायसै नामाथथाय नोंथां।
जागोन दे नोंथां ओ दे अब्ला नोंथां। दे गोजोननाय थाबाय।